हेल' नोंथां। आतसा मा खालामदों नोंथां।
नै आंङो ओरैनो खामसालियाव ओरैनो जिरायनानै दंङ। नोंथांङालाय मा खालामदों।
आंबो नै बाहेरायाव ओरैनो जिरनानै दं आरो ना नोंथां।
अ आतसा।
आस्सा नोंथांङा ओमफफ्राय जानायफोराथ' दहाय जाबाय जानो हांगौ नोंथां।
औ औ दहैनो जाखांबाय जोंङो।
आदसा ओमफ्राय ओंख्रियालाय माथो जाखो।
ओइ ओंख्रिया जोंना सबायाइजों दाउ, पापर आरो बिदिनो ओम दालि बिदिसोमोन माने जोंनाव एसे आलासि दंफैयोमोन ओंखायनो माने ओ बेमोन आरोना ओंख्रिया नोंथांमोनहालाय मा ओंख्रि जाखो।
बुरजा अबस्था ना गोरान बा खोनादों ना नोंथांङा। औ ओमफफ्राय गायनाय-फुनायफोरालाय जाबाय नोंथांमोना।
औ जोंना गायनाय-फुनायफोर ओम जाखांबायानो। नोंसो नोंथांमोनालाय जाबायानो जायाखै।
जोंनानै जोबहांबायानो होनजासिगोन नोंथां।
अ आस्सा ओमफ्राय बोथोरफोरालाय माबायदि।
बोथोरफोराथ' दानि अखा हादोंमोन आरो
अ।
ओमफफाय दाथ' नोंथांङा फ्रि खोमाना नोंथां।
औ आंदायै फ्रियैनो दंङ।
ओ दा फैबालाय आं मोनसे टपिक्स लाना फैदोंमोन नोंथांनिसिम।
औ औ दे फोरमायनो हागोन।
साव औ जोंहा टपिकआ बायनाय जे जोंङो गामि एरियानि जे ओ खारलाय लायनाय बा दोनखारलायनाय बेफोरखौ जोंङो माबोरै जों नुनो मोनो। बोरै जायो बेफोरनि सायाव नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा
औ औ माने जोंथ' दायो गोबां आइजोफोरखौहाय खारलांनाय नुयो एबा न'निफ्राय खारलांनाय नुयो हौवानाव थाहैनाय नुयो एबा गुबुन जायगायाव थाहैनाय नुयो जों गोबां खोनाबोयो आरोना ओम मानो होमबा जों बांसिन जेनेबा जोंनि बिमा बिफाफोराहाय मानिबा जेनेबा बेफोर प्रब्लेमस माने औ बिदिनो गोबां समयसया थायो आरोना माने माने जि
औ औ
औ माने ओ माने मा होनो जेनेबा सिख्लाफोराहायथ' दानि आजिखालि जिखुनु बांसिन जोङो नुनो मोनो गोसथोनानै हाबा जानायसो जों नुनो मोनोना सिगांनि टाइमाव जोंहाय माने एरेन्ज मेरिज बेमोन आर ना ओमफ्राय दानि हम जेनो गोसथोनानै हाबा जानायनि बांसिन बांसिन खारनायखौनो खोनाखायो मानो होनबा बिस बिमा बिफाफोर माने आइजो जेनेबा जों आइजो फ्रा सानोखि जोंङो बिदि जोंनि बारे जोंनि रिलेसननि बारे खोन्थालायोबा जोंखौ थानो होनाय नङासै नामा बिदि होननानै साननाय फैयो आरोना बेफोर औ बिदि साननानै माने बिसोरो बांसिन सिन बिदि
माने बिदि डिसिजोनखौ लानाय बिदि जों नुनो मोनो आरोना आरो
औ औ
जोंनि बिमा बिफा जोंनि बिमा बिफाफोराबो दाना बांसिन माने जोंनि बिमा बिफाखौ जों खोनानाय मोनो खि मा होनो ओ हौवाया माबा ओ माबा मा होनो माहाजोन जानांगौ बिदि थाखा फैसा गोनां जानांगौ बिदि होननानै जों खोनानो मोनो आरोना नङा होमबा नोंथां
औ नगौ नोंथां नगौ
औ औ माने ओमफ्राय जों जों दा जेनेबा आइजो एबा सेंग्रा सिख्लाफोराहाय जेनेबा माने बेदि गोसो सुनायावहाय बांद्राय फैसाफोरखौहाय बांसिन जों मानसिफोरखौ फैसा नाया होनना नुनो मोनो आरोना ओंखायनो माने बिसोरो आरो गोसोलायनायाबो जेरहम माने जायखौनो मोनो बिदि आरोना माने ओ गावसोरनो मोजां मोनलाय बिदि खारलायनाय हाबा जहैनाय बिदि नुनो मोनो जों बांसिनखौनो आरो जोंथ' सोरखौबा जेनेबा बिमा‌ बिफा फोराथ' खालि फैसा गोनांल' नंङा नाथाय मा मानसि बेफोरखौबो नायो गुबुन जाथिनि होन ओमफ्राय एसे जेनेबा खागोन होनायानो नंखाया होनना मिथिखायोना औ आरो
गुबुन रायजोनि एबा धोरोमफोरनि खोथा फैयो
औ नंगौ नोंथा नंगौ
बां जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि दिसिजनखौ लायो आरोना खारलांनाय बा माबाफोरखौहाय आरो जोंथ' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा बुंनाय जायो जोंथ' नुनो मोनो हाबा जाखांनाय गथ' गोनांफोरानो खारनाय नुयो जोंङो
औ
औ बिसना दा मा होनबा प्रब्लेमफ्रा बेफोरबो बिसोरबो फार्स्टावथ' गोसोथनानै खारनानै फैनायसो जानो हागौ सोरबथ' दा बिदियाव मा होनो जेनेबा उनाव सोरनाबाथ' फस्थायनाय दंखोमादां जेनेबा मानो फैफ्लांखो माथो बिदिसो खस्थ थार माथार होननानै औमाने जों खारनाय नुयो आरोना ओमफ्राय आरो जेनेबा सेर बाथ' सानोखि बिदिनो सोरबाासो बांसिन बांसिन दायो जोंङो जोंनि ओम बिहामजोफोर एबा दिनै हाबा जाखांनायफोर। हिनजावफोरखौहाय जोङो बांसिन सोरखौबा बिराद ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थानाय नुयो। भिडिअ बानायनाय रिल्स बानायनानै आगारलाबायनाय जोङो फेसबुक स्टाग्राम बिदिफोराव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ बिदि माने ससियेल मिडियायाव इउस खालामनानै बेफोराव हाबनानै दाना बिसिनि गोसोखौ माने जेनेबा जोंनि सिख्लाफोरखौ मा बुंनो सेंग्राफोराबोथ' माबायाव ससियेल मिडियाआवनो थाखायो बिसोरबो भिडिअ बानायग्रा इदि माबा माबि गोबां जों नुनो मोनो नङा होमबा औ। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो लाइन लासिगोन बिदि बिदि जुदि माहाजोनबाथाय माहाजोनबाथाय बिजोंनो लाइन लानानै सानसिगोन बिजों थाहैनानै आङो एसे गावनि दुखु खस्थ'निफ्राय माने बिदि खस्थ' जानायनिफ्राय खारलांगोन सानदों बिदि साननानै थाङो नङा होमबा?
औ
माने ओमफाय नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना बेफोरनि बारे?
अ नोंथां हागोन जोंहाथ' दिनो मा होनो ओ खारलायनाय होनोब्लाथ' जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि खारलायनाय दं जेरै हाबा जाखांनानै खारनाय बा बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय गारनानै थांदो
औ औ।
जे जोंहाथ' बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय होनब्ला जे जोङो ओ लेखा फरायि समाव बेफोरबायदि ओ खारनायखो जों नुनो मोनो जे बांद्राय बिबाङाव मा होनदों लेखा फरायि सुबुंफोरखौ जोङो बेफोरबायदिया मा होनो खारनायखौ जोङो नुनो मोनो बा हाबा जालायनाय खो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंहाथ' बिदिनो जे दानि जुगाव थाखा फैसा नांगौ जायो
औ नोंगौ।
औ जे जाहा बिदिनो हाबा जाखांनायनि बिदिनो जेब्ला हौवाफोरा बिदिनो बा हिन्जावफोरानो आरोना नोंथां जे हौवा आरो हिनजावफोरा बिदिनो अब्बाफोर ओ हौवाया जेब्ला खामानि मावनो थाङोब्ला बिदिनो हिनजावा ओ गुबुनफोरजों लारानायखौ जोङो खोनानो मोनो बेफोरनियाव दाथ' औ दाथ' इन्टारनेटनि एसे जुग नालाय नोंथां औ। औ जों बेफोरनि गेजेरजोंबो मा होनदों खारलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो मा होनदों बिदिनो हिनजावाल' न आथिखाल जुगाव बिदिनो हौवाफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों नङा थां गोबाङा जे जोंहा बेफोरबायदि खारलायनाय जायोब्ला बिदिनो गोबां अराय सम थाबाय थायो होननानै जों सानना लानाय जायो आरोना नोंथां। जोंहाथ' बिदिनो दानि जुगावहाय मा होनदों बिदिनो दानि आ दाथ' जोङो इदिनो जोंनि फेसबुकफोर बा बिदिनो इउटुबसे ओ इउटुबफोर खुलियोब्ला जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो खोनानो मोनबायानो थाखाय जेरै बर' हिनजावा सोरबा हारसा हौवाजों खारलायनाय। जोङो बेफोरबाय बिखौ जोङो मा होनदों औ जोङो बेफोरबायदिखौ मा होनदों गामि एरियाव जोङो बांसिन खोनानो मोनो।
जेब्ला गामि एरियानि सुबुंफोरा बिदिनो ओ गामि एरियानि सुबुंफ्रानो जाखायो। ओ बिसो मा होनदों? उन्दै बैसोआव हाबा सानस'नो हायियाव बेफोरबायदिनियाव बिसोर जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ नोंग
ओ बिदिनो गोबां औ बिनिफ्रायनो जोङो गोबां बर' आइजोफोरखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनो जे गावनि गथ' खौनो गारा गारबाय बा बिदिनो बिसिखौ बा फिसायखौ जोङो खारनायखौ जों नुनो मोनो हौवाफोरखौ जोङो दानि जुगाव गोबां बांसिन जोङो नुनो मोनो जायनि जाहोनाव मा होनो जों गोबां दावराव दावसि जानायफोरखौ जों नुनो मोनो बिदिनो
औ औ
औ जोङो दाख्लि आ बावैसो जोङो बिदिनो खोनानो मोनबाय थाखादों ओ जोङो बिदिनो फेसबुकफोरखौथ' जों खुलिबाथ' बिदनिल' खोनायो नंगौना नङा नोंथां जेब्ला जोङो बेफोर औ जेब्ला जोङो दसे सम बे बेफोरबायदिखौ ओ जे इन्टारनेटखौ जोङो दसे बाहायोब्लानो बेफोरबायदिखौ जोङो नुखायो। बिदिनो सोरबाया ओ बेंगालर लानाखारदोंनो सोरबाया दिल्ली लानाखारदोंनो। सोरबा गहाटि लानाखारदोंनो बिदिनो जोङो गोबां नुयो आरो नङा होमबा रिगुलार इफोरबायदिया जाबाय थाखायो अब्लाबो बेफोरबायदिया मा होनदों बेफोरबायदि हिनजावखौ लाखानाङानो आरोना नोंथां। दाख्लै बावैसो जों गामियावबो जानानै थांदों ओ ओ खोनादोंना नोंथाङा? औ बेफोरबायदिया ओ जेब्ला बिदिनो खोनननै खोनथामसो खारलायबाय बिसोरो उनावहाय मा होनदों जेब्ला हौवाया बिदिनो खामानि मावनायनिफ्राय फैसा हरबाय बेफोर थाखा फैसाखौ लाना खारजोबनायखौ जोङो नुनो मोनदों जों गामि एरियायाव दाख्लैसो।
ओ आतसा
औ बेफोरबायदिखौ जोङो मा होनदों बेनिखायनो जोङो खेबसे जेब्ला बिसोरजों मा होनदों दाय एबा बिदिनो गोबां इदिनो जेंना जेंसि जाखायोबा बेफोरबायदि हिनजाव गारनांगौ बा बैफोरबायदि हौवाफोरखौ गारनाया मोजांखा आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
जोंथ' बिदि हिनजाव खारलाय लायनाय बा गोसथोलायनानै हाबा जानाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो दसे सम समनि गेजेरजों फोरमायलायनो हायानाय नङा नोंथां जोंहा बिदिनो औ। जोंहा बिदिनो गोबाव सम नांगोन।
औ औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोनथोंसै
औ
नोंथाङा बिराद मोजाङै फोरमायहरबाय औ दे जासिगोन दे औ
औ दे नोंथां
अ